हेल' खोनादोंना? हेलबो
औ खोनादोंदा
नोंथाङा दायो फ्रि ना? नथागोन दायो सोलों फथाइनि बागै ट्रपिक माने रायजलायनो हागोन ना
औ हागोन द
ह उ सोलोंथाइ होनबा दानि जुगावथ' बुहुद माने माबा जाबाय कम्पिटिसन बायदिसो जायो माने सोलोंथाइ होनबा नों हायो ना आं हायो बेफोरबायदिनो गो गोबां माबा जायो आरोोना ओमाय
सोलोंथाइखौबो दानि जुगाव प्राइभेट स्कुलाव सोलिया माने सरकारि स्कुलावो सोलिया प्राइभेट सकुलावसो बांसिन होयो बेफोरबायदिजों ओमफ्राय आजिखालि सोलोंथायाइयाबो बहुत माने गोरानिफ्राय गोरासिन बा जाय हाग्रायासो हायो हायिया हाया बेफोरबायदिनो गोबां माबा जाबाय दं आरोना आरो जेरै जों नुबोबाय दं आरो दासान्दि सोलोंथाइ माने गोबां सरकारि स्कुला माने बायनो हमबाय माने प्राइभेट स्कुलाव सोजोबो बेफोरबायदिनो मानोबो गोरों गोरा जानायखौसो नागिरो नालाय दानि जुगाव। ओमफफ्राय बिदिनो जों सरकारि स्कुलाव सोयोबा मो मोजां मास्टार मोननो थांलिया होननानै माने प्राइभेट स्कुलाव सोयो प्राइभेट स्कुलावबा जाहैबाय नोङो मोनसे साबजेक्टाव मोनसे मास्टार एबा टिचार थायो।
औ
साबजेक्ट बाय साबजेक्ट दायो जोंनिया सरकारि स्कुलाव होनोबा मोनसे मोनसे साबजेक्ट स मोनसे माने सरखारि स्कुलाव बुंनो थाङोब्ला सानैल' मास्टार थायो हेड मास्टार बा बिनि उनाव गाहाय सेकेणड मास्टा स्थार थायो बिनि उनावहाय बेवहाय बिसोरोबो क्लास ववाननिफ्राय फाइभसिम फोरोंनांगौ जायो बे फोरोंनायाव सानै मास्टारा हाख'वा जायो नालाय बिनि थाखायनो गोबां मानसिफोरानो प्राइभेट स्कुलाव सोयो आरो फैसा गारनानैबाबो बो सोलोंथायखौ मोजांसो लुबैयो नालाय बयबो नांगौबा फैसा गारनानै सोनानै मोजाङै रोंनायखौसो नागिरगोन बिनि थाखायनो आरो सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो हाइ स्कुल एबा एम, इ स्कुल आजिखालि बिदि बिदि बिदिखौनो नुला माने डायरेक्ट स्कुला जमासो जायो
ओं
ओमफाय आरो फार्स्ट इयार सेकेणड याराबो दानिया माने क्लास नाइन टेनजों जोंनो जाफायो सोलोंथायाइा मोनसे गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जाला सोलोंथायाइ नागिरनो थाखाय जायगायावनो जायो जों निया दायो खाथियावनो माने कलेजखौबो खाथियावनो जाबाय ओमफाय दानि जुगाव सोलोंथाइआबो बर' मिडियामावबो फरायनो हायो माने जेरै कलेजावबो नोङो फार्स्ट इयार सेकेणड इयारावबो दानि जुगाव बर' बर'नि जाबाय जोंनि दिनावथ' गोदो इंग्लिससो इंग्लिससो जायोमोन माने बुहुद हार्द जायोमोन जोंनि समावहाय जोङो बर' मिडियामाव फरायना थांनानै इंग्लिसआ जेरै फार्स्ट फार्स्ट इयार सेकेणड इयाराव जोङो गोबां खस्थ' मोनबोदों। इंग्लिसखौ जोङो बारा रोंनो थाङामोन जोंथ' बर' मिडियामाव फरायनाय नालाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों फरायनानै फैबाय बर' मिडियामनिफ्राय इंग्लिसाव बारनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट इंलिस जाजोबनाय साबजेक्टआनो इंलिसो जाजोबो माने। सोलों सोलोंथाइखौ बुहुद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै फैबाय आरो जोंनियाव बेयावहाय गोदोनि दिनावहाय खाथियाव कलेज गैयैनि थाखाय जोङो जेरै गोजान टाउनफोरावहाय थानानै थांनांगौ जायोमोन गोबां खस्थ' जायोमोन थांनो गारि मथर गैया बेफोरबायदिनो गारिजों थांनो थाखायबाबो जों बेसेबा गोजान साइकेलजों हान्थिनानै थांनांगौ आरो जोंनिथिं लामा हारियाबो मोजां नङा बेफोरबायदिनो जोङो थाङोमोन। आरो एगजामफोर हारिफोर जायोबा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनानो रुम हारियावसो थानानै होनांगौ गोनां जायोमोन मानोना जोंहा अखा हागोन माबा हागोन इदिनो बहुद खस्थ' जायोमोन आरो जोङो ओ सोलोंथाइ लानोबो जोङो दायो दानि दानि जुगावथ' इजि जाबाय गोदोनि जुगावस ज हादमोन दानि जुगाव हा हाजार हस्टेल हारि थानानै फरायनो हायो आरो दानि जुगाव सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानैबो जेरै गोदोनि दिनाव बिमा बिफाया फैसा थाखा होनो हायामोन दानि जुगाव माने कलेजफोराव फरायोब्ला नोङो इजिलि माने स्कलारशिप मोनो। आरो गोबां इद बिदिनो मोनो आरो सेकेणड इयार पास जाबा नोङो मोनो नै हिनजावफोरा मोनो नै स्कुटि मोनोनो माबा मोनोनो हौवाफोरा मोनोनो लेपटप गोदोनि दिनाव माने बिदियानो गैयामोन बुहुद खस्थ'मोन दानि दिनाव माने जेसेबां नोङो हागोन नों गावनि रोंनायखौ जेसेबां देखायगोन एसेबांनो नोंहाबो सरखारनिफ्राय हेल्प मोनगोन माने
ओम ओम
जोंहाथ' गोदो बेफोरबायदि मोनाखै बारा इसेबां दानि जुगावथ' बुहुद हेल्प मोनो माने मासावनो मास फैसा मोनोनो जोंहाथ' बिदिखौनो मोननो थाङाखैमोन दायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना। नोंसिनथिं बोरै जायो सोलोंथाइया
दा जोंहा होमबा सोलोंथाइ होनो होनब्लाथ' जोङो माने दानि जोङो माने गोदोबो गोदोनि दिनाव सोलोंथाइखौ मोनैनि थाखाय जोबोद गोब्राब जादोंमोन माने दानि दिनावथ' सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि थाखाय माने जों बयनिबो थाखाय माने जोबोद गोनांथार आरो। बेनो माने जोबोद देरसिन गोनांथार। जेब्ला जोङो सोलोंथाइ थागोन अब्लासो जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायनो हागोन जेब्ला जोङो सोलोंथाइ गैया अब्ला बियो न' ननिफ्रायनो जोंङो माने ओंखारनायाव नो हाया जायो। थिग बिदिनो जोङो माने सोलों थाइ गैयाब्ला जोङो जेरावबो दावगानो हाया। जेरावबो जोंहाआला माने लासिंसिं जायो माने थांनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो दानि जुगाव गोदो माने सोलोंथाइ गैयाब्लाबो माने गोबां दावगायनो दावगानो हायोमोन। सोलोंथाइ जेनेबा सोलोंथाइ होनोब्ला सासे मानसिनावहायो जोङो बिनि सो-सोलोंथाइ होनोब्ला माने जोङो बिनियावहायो साननो हानाय गुन थानांगोन आरो माने केरेक्टारा मोजां जानांगोन। बेनि बेयो मोजाङैहाय बुजायनो हानांगोन अब्ला जोङो बेखौसो माने सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै जोङो बुंनो हायोमोन आरो दानि दिनावथ' माने गोबां सोलोंथाइजों मान सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोङो गोबां दावगानो हाबाय। जेरैहाय जोङो गोजान गोजान जायगायाव थाङो माने गुबन गुबुन जायगायाव जोङो थांनानै माने गावनि सिनायथिखौ हैनो‌ हाबाय जोङो माने गुबुन भासाजों रायलायनो हाबाय माने जों गोबां माने बिदि नुबोबाय बाय आरो दानि दिनावहायो जोङो माने बुंनो थाङोब्लाथ' दानि दिनावहाय जोङो जोंनि रावजोंनो जोङो फरायनो मोनबोबाय गोदोनि दिनावथ' जोंनि रावजों फरायनो मोनामोन। माने सोलोंथाइ होनोब्ला गोदोनि दिनावथ' माने गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रावबो मानि सोलोंथाइ हायामोन आरो बेनिखायनो जोंनि माने बर'फ्रा गोबां माने दासिमबो बेबायदि हालोदावनो दं आरो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ लानोब्लाबो जोङो मोनसे दिदोम जायगा नांगौ। औ जेरैहाय जोङो फरायसालि एखालि मोनसे गायसननाय जायो। गोदोहाय माने बेबायदि फरायसालि गैयामोन आरो गोदो माने दंफांनि सायाव जिरायनानैसो जोङो बयबो माने सोलोंथाइखौ मोननो हायोमोन आरो दानि दिनावथ' सरखारा जोंनो गंफा गंफा गामिफ्राव माने फरायसालि हरो आरो दानि दिनावहायो आरो गोदोनि दिनावथ' बेबायदि फरायसालि गैयामोन। दानि दिनाव माने खोब सुबिदा दङ'। फरायनो थाखाय जोंहा
माने गावबा गाव नाजायोब्ला जोङो माने गावनि आथिङाव गसंना थानो थांना थानो थाखाय जोंनो गोबां माने सुबिदा होनाय जाबाय। दानि दिनाव माने जोङो सोलोंथाइ ला-लानो ब्ला जोङो माने गोबां दावगानायनि गेजेरजों जोङो गावनि माने नाजायोब्लासो जोङो खस्थ' खालामोब्लासो माने जोङो जिउआव साक्सेस जानो हायो आरो बेबायदि नाजायोब्ला जोङो जिउआव माने फिउसारावहाय जो थ' मोनहैया जायो आरो सोलोंथाइ लायोब्ला मोजाङै। जों सोलोंथाइयाव गो सो होआब्ला जोङो गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जोङो मालाबाबो मोननो थाङा । जोङो जेब्ला जोङो बो सोलोंथाइयाव गावखौनो गाव बावसोमो नाजा थाबो अब्ला जोङो जोङो थाङो आरो दानि दिनाव दानि दिनाव जोङो नोंथाङानो गुवारै फोरमायलां खाबाय दानि दिनाव कम्पटिसन जाबाय । नोंगौ, दानि दिनाव जोङो माने गोरोंनिफ्राय गोरों ओं खारबाय जोङो माने गाबा गाव नाजानाया बांबाय बेखायनो जों माने गोजान गोजान जायगायाव खोब माने मोजाङै बाख्नाय जाबाय जों बिदिनो माने गावबा गाव माने ना नाजानायनि गेजेरजों जोंनो सरखाराबो दानि दिनावहाय जोंनो माने गोबां हेल्प होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जेरैहाय जोङो नो मासावनो मास माने गावनि नांगौनि थाखाय जों सोना हरनाय जायोमोन दानि दिनाव स्कलारशिप मोनो आरो गोदोनि दिनावथ बांद्राय मोनामोन दानि दिनाव जों गोबां हेल्प मोननायखौ जोङो नुनो मोनोआरो। दानि दिनावहाय जोङो माने गावबा गाव नांगौखौ माने फरायनायनि गेजेरै नोङो गावनो सुफुंनो हायो हानाय जाबाय। माने जोंनो माने सोलोंथाइनि थाखाय जोङो बांद्राय माने खस्थ नागिर ना माने बागि माने खस्थ सुबिदा खस्थ भुगिनांला आरो। दानि दिनावथ जोङो गोबां माने स्कुलफ्रा खाथि जाबाय आरो रो कलेजफ्राबो खाथि जाबाय माने जोङो जेब्ला जोङो दि ग्रि लायो अब्ला जों एसे बां एसे माने खस्थ' मोननांगौ जायो। माने गोदोनि दिनाव जों बहुद खस्थ' मोनबोनाय आरो जोङो माने गोबां हान्थिनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउआवहाय एसेबाबो जोङो गावनि रों रोंगौथिखौ मोननो हाबाय। बेबायदि माने बे रोंगौथिखौ मोननो थाखाय जोङो गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों नाजानानै जोङो बे गावनि माने रोंनायखौहाय जोङो बे दानि समाव जोङो ओंखारनो हा हानाय जाबाय आरो एसे एनैब्लाबो। आरो गोदो गोदोनि दिनावथ' जोङो गोजान गोजान लामा हान्थिनाय नुवामोन। दानि दिनाव जोङो खोब माने गुबुन हारिनि माने भाषाखौहाय जोङो माने रायलायनाय नुनो मोनबाय आरो दानि दिनाव। होनबा जोङो बे जोंनि दा टपिक लानायखौ एसेयावनो दोनथनाय जासिगोन नामा?
औ दे।